खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ। मा खौरां नोंथां।
मोजां नोंहालाय?
औ आंनाबो मोजाङै दङ।
अ बोथोरा बायदि नोंथांमोननिथिं
बोथोराथ' नै दा एसे माने बिदि जोमैलुलु आरो। एसेबां माने सान्दुंबो गैया बेबायदि आरो।
अ
औ
जोंनिथिंबो बिदिनो एसे खेब्राम माने दहायो अखा हादोंमोन ओमफ्राय दायोथ' हाथ'आाखै नाथाय बारा गरमद्रायबो नङा आरो बोथोरा। सिगाय
ग अखाथ' गैया
ओहो बेया दहाय फुङाव दंमोन नाथाय।
औ औ
बिनिफ्राय खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां।
नोंसोरनिथिं बे गोलोम बोथोरफोराव हाबा जायोना जाया?
गोलोम बोथोरफोरावथ' जोंनिथिं गोबां खम। मानो होनोब्ला बांसिन दानि सुबुंफोरा माने। बे हाबा जानायनि डेट नायनानै बा। पन्जिका नायनानै बांसिन रासि नायनानै बेफोरबायदि हाबा जानायखौ नुनो मोनो नालाय। बेखायनो बिसोरो माने जेब्ला हामानि बोथोर फैगोन। बा हाबानि दडेट ओंखारगोन उमुख खिनि दानावहाय नैबे दानसिमहालागै बा नैबे दिननिफ्राय नैबे दिनसिमावहाय हाबानि देट दङ। माने बेफोरखौ नायनानै जायो नालाय ओंखायनो बांसिन माने गरमथिंजाय हाबाखौनो खम नुयो आरो माने दैज्लां बेफोरबायदियाव हाबाखौ बांसिन खम नुयो। गोदोनि दिनावथ' माने जानायखौ नुयोमोन नङा होमबा?
औ नंगौ।
आ माहोननानै बुङो
नोंसोरनि जिं माबायदि जायो हाबाया दायो। माने बिदि नायनानै लायोना ना बिदि सिस्टेमाव आरो
औ माने हाबाखौ बुङोब्लाथ' बांसिन नायनाय माने दानि जुगावथ' बांसिनानो गोसोलायनानै हाबा जायो नङा होमबा? गोदोनि दिननि बायदि माने गावनि गोसो बिसोरनि खोथा फोरमायनो हायै बा न'खराव बुंनो हायै बा न'खरनिया जि बुङो बेनो जानाय मानिनाय नों बेजों हाबा जानांगौ होमबानो जानाय बिदि नङामोन माने बिदि जाला आरो दानि जुगाव बांसिनानो बेखायनो माने जों आं नुनो नुनो मोननायावहाय माने बांसिनैनो जोंनि गोसोथोलायनानै लोगोसे
न'आव राय्लायहानै हाबा जानायखौ नुयो आ दा
आरो माखासेफोरखौ डाइरेक्ट नों जानो मोना होनब्लाबो माने न'खरनि बेरेखा जानानैबाबो जासोमनाय खौ नुनो मोनो आरो आरो खायसेखौां खायसेखौहाय माने नायनानै लायनाय बेफोरबायदिबो नुनो मोनो नाथाय बांसिन गोसोथोलायना जानाया गोबां ख नु आरो दानोस ख माने सिनायनायनानै मिथिलायनानै माने जानायखौ बांसिनानो लुबैयो खोमा दानि जेनेरेसना बेखायनो माने बिदिखौ नुयो।
औ।
नोंथांनिथिंलाय
जोंनिथिबो बिदिनो माने नायनानै लायनाय जायो आरो जेनेबा गोसो सोलायनायाथ' जाग्रोयो ओमफ्राय बिथिं न'आव जेनेबला फोरमायबाय सेंग्राया सिख्लाया ओमफ्राय बिदिनो एग्रि जायोबोब्ला बिदिनो नायहैसिगोन आरो माने खबार हर दमा बिदिनो नायहैनानै माने बिदिनो आसथाम सोनानै दोनो। सोंनानै दोनसिगोन आरो माने
उम
दा ओमफ्राय बेनिफ्राय बिनि उनाव हाबानि डेट खालामनानै माने हिन्जाव गोदानखौ लायो आरो बिया खालामनानै
उम।
बेबायदि जाननायखौ जों बांसिन नुयो। आरो माखासे समाव बिदिनो माने
न'खरनिसा जेंना जेंसिफोर थायोब्ला माने बिदिनो हिनजावा माने बिदि खारसनहैनाय बेफोरबायदि दिउ नुयो आरो फैग्रोनाय हौवासानि न'आव बेफोरबायदि जायो मालाबा आरो माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जों बेबायदि नुयो आरो नाथाय जों गोदोनि मुगावथ' गोबां रोखोमनि हाबाफोर जेनेबोला खोनानो मोनोमोन बिदि गुबुन गुबुन हाबा जानाय दा बेफोरनि बागै एसे नोंथाङा मोनथियोबा फोरमायना होदो दे
गोदोनि दिनावथ' आङोथि थियोमोन नाथाय एसेखौ बावबाय जेनेबा खारनानै जाहैनाय हिन्जावसया हौवानि न'खराव खारसननानै जाहैनाय आरो बोनानै लांनाय हाबा माने हौवाया जाय हिनजावखौ फसायो बेखौहाय मानसि लानानै बोनानै दा गावनि न'आव बिदि बायदि आरो हाथासुनि हाबा माने गोदोथ' हाथा सुनि गासैयावबो जायोमोन नङा होमबा माने हराव हाबा होब्लानो खम समनि गेजेराव लोगोसे न'खरावनो मा होनो खम खरसायावहाय बानायनाय बेफोरबायदि माने हाथासुनि खुरनानै हाबा होबानो जाबाय बेफोरबायदि न थायोमोन गोदो ओमफ्राय बिदि नुनो मोनो जेनेबा मोननै न'खरजों राजि जानानै जानाय हाबा लोगोसे हौवाया हौनजावनावहाय थानाय गोरजि हाबा बेफोरबायदि माने आलदा आलदा हाबा नुनो मोनोमोन जोङो गोदोना नाथाय दानि जुगावथ' बेफोरखौ नुनो मोनला गोरजिया थानाय हाबाफोराबो गोदो माने हौवासाया हिनजावनि न'खर नखराव थांनानै बेसेबा दिन मावनानै देखायग्रोनांगौ लोगोसे आ जानि न'खर खौ इमप्रेस खालामहोनो हाबाथाय बै हिनजावनि न'खराहाय
जेब्ला रायजो जायो अब्ला हाबाखौ होलाय बेखौ बाय औ
आरो बोनानै लांनाय हाबायाबो हिनजावखौ माने गाव जायखौ फोसायो बे बेखौहाय बोनानै लांनानै न'आव सोहैनो हानाय ओमफफ्राय लोगोसे बेखौ हाबा होनाय रायजोआ बिबदि आरो हौ हिनजावसाया गोसथोलायनानै बा सोरखौबा फसायनानैबाबो हौवानि न'खरावहाय
गावनि थफ्ला थफ्लि लानानै सालायनाय औ बेफोरबाय खौ गोबां नुयोना नाथाय दानि जुगाव बोथोरफोर देहाबाया गोबां खमसै नङा औ नंगौ हाबो दानि जाव गोबां खम औ
नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर बुंनो हागोन
नंगौ बिदिनो नाथाय बेफोर खारसननाय हाबा बा लां ओ खखारनाय हाबा बेफोरो माने माखासे जाहोनफोरनिफ्राय जायोमोन होनना खोनायो आरो आं
औ
बेफोर जाहोनफोरखौनो आं एसे बुंसै माने खारसननाय हाबाया माने बेनि थाखाय जायोमोननो माने सिख्लाजों सेंग्राजों बिदिनो मोथो मोथ थो मोजां मोनलायो ओमफ्राय दा सेंग्राया जेनेबोला सम जाबाय हाबा खालामनो सिख्लाखौ दा ओमफ्राय माने लांनो नागिराखै बा सेंग्राया बा गुबुन सिख्ला बिदिनो गोसो थाखोमादों अन्नायाव गोलैदों
उ
दा बेफोरबायदिखौ माने सिख्लाया मोनथियोब्ला माने सेंग्रानि न'आव माने खारसनहैयोमोन आरो गावनि थफ्ला थफ्लि जि जोम खौ लानानै
उम
बेफोरबायदि खोनायो बेनिफ्राय आरो आरो बे लाना खारनायनियाबो दोनखारनाया माने जि बिसोरो सानैजों जे मोजां मोनलायबाय गोजां गोबां बोसोर फ्राय बिथिं खिन्थु न'खर मोननैनि जे बिसोरनि बिमा बिफाफोरा बिदि एग्रि नङा आरो राजि जाया बिसोरखौ हाबा होज्लायनो थाखाय दा बेयावनो बियो बिसोरो मोनसे थिरांथा लायो जे गुबुन जायगायाव थांनानै बिसोरो
माने बिदिनो संसार जाहैनोसै होननानै दोनखारलाङो आरो बहाबा
ह
खारलांनानै माने बिसोरो रायजो जाहैनायखौ जोङो खोनानो मोनो आरो दा बेफोरनि थाखाय बिदि जायोमोन आरो जों मिथियो आरो जुदि बे बोनाय हाबाफोराबो माने जुदि जेनेबोला न'खराव ग्रोम ग्रोम बिदिनो सेंग्राफोर दङ आरो बिथिं बिमाया जुदि बुरै बुरै जालांबायबा बैसो जाबायब्ला हाबा मावनो थाखाय न'खराव बेबायदि नांगौ जायोब्ला दा बेफोराव माने फिसाला बेबायदि गोदोरा थाखायो थाखाय बे हिन्जावनि थाखाय माने नागिरोमोन आरो ओमफ्राय जुदि गावसोरनि गामिफोराव सोरबाफोरनाव माने आलासिफोर जानो फैब्ला बिदि समायना सिख्ला बा गोरोबनाय सिख्ला नुब्ला बे बेखौनो माने बोनानै लाखियोमोन आरो ओमफ्राय जुलि होयोमोन होननाय खोनायो
अ
दा बेफोरबायदि खोनायोमोन आरो
उ अब्लाथ' नोंथाङाबो माने हाबानि बागै मिथियो होननानै आं सानो मानो होनबा हाबायाथ' बयनिबो जिउआव फैयो नङा होनबा सानसे समाव सानसे नङा सानसे बेखायनो बेफोरखौ मिथिनायाबो माने मोजांनि बाथ्रा आरो गोदोबा जायोमोन दायो माबायदि जायो बेफोरखौ मिथिनायाबो जोंनिनो मोजांनि बाथ्रा मोनथिना लानांगौ गासैखौबो नङा होमबा
औ नंगौ मानो होनब्ला माने जोंनि जिउआव माने गोबां सुबुं माहारिनि जिउआवनो मानो होनब्ला बे मोनथाम बिसयखौ खौ माने गोबाङा सनमान होयो नालाय जोनोम जानाय हाबा थैनाय बेखौ
औ औ
दा बेबायदि आरो
उम उम अब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा
औ जागोन दे
औ दे गोजोन्थों नोंथां
दे गोजोनथों